औ।
औ नोंथां नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों बेनि थाखायनो नोंथां फन खालामनाय जादोंमोन आंङो।
औ।
अ नोंथांङा सावरायनो हागोन आंजों?
औ हागोन दे हागोन।
बिदिनो बोथोरजों सोमोन्दो लाखिना आरो बर'नि बर'नि एबा बर' समाज औ नुजाबाय थानाय एबा गोदोनिफ्राय बाहायबाय थानाय बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै एबा आंङो फोरबोनि सा सोमोन्दै एबा बर'आव बाहायनाय फोरमोनि सोमोन्दै जेरै आमनुसुवा, बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै फालिनाय जायो बिनि सायाव नोंथांङा फंनैसो एबा बुंनो हागोन नामा?
हागोन हागोन। मानो हायाजानो।
दे बिदिबा नों
दा जोंना फालिनायबा जों फोथाय फैनाय हिसाबै जों आमथिसुवाखौ जोंङो फोथायनानै फालियो आरोखि जों बेखौ। दा फोथायनाया बेनोखिदि जोंङो बोसोरनि गिबि थायजेननाय फिथाइ फोरखौ बायदि आरि जेरै खान्थाल, थाइजौ बायदि आरि बेफोरनि सायाव जोङो बेफोरखौ जों फोथायनानै बेखौ जों फालियो आरोखि। दा बिनि सायाव जों फालिनानै जोङो बोथोरनि गिबि फिथाइजोंखौ जोङो दा थाइजेननाय दा महर लाजेननाय बिबार बिबारनिफ्राय लानानै फि फिथाइसिम ओंखारनायाव जाहा जोंङो माबायो बेखौ जोङो बिनि गिबिखौ जोंङो जों फालिग्रोनाय जायो। जों माने फालियो माने जों मानियो आरोखि। खि जोङो मानियो ओमफ्राय आरो बे टाइमाव जोङो हाग्रा दान स्रांनायबो हाबाखौ जोङो मावनाय जायो आरोखि जों हाबा दानस हाग्रा दानस्रांनायनि हाग्रा दानस्रांनायखौ जेनेबा मावनायनि माबायानो जाहैबाय जाहैबाय मेन खारनानो जाहैबाय जोंनाव माने फोथायनाय दं आरोखि जोङो जिदिनखालि बे दिनखालि जेब्ला बोसोराव बे दिना जेब्ला फैगोन अब्ला बे दिनाव जोंङो हाग्रा बायदि आरिया सिखाजों दानोबा माने थाब रजवा बेफोरबायदि जों फोथायनानै जोंङ मावो आरोखि जोङो
औ
बेनो आरो जो रायजोआव बिदिनखालि जों रायजोआव ज ज ओंखारलायनानै नखरफोर नखरफ्रोमबो जेनेबा जाखिनि गामियाव दङ जों गामिल आरोना जेनेबा बहुद बेलेग बेलेग गामियाव बेलेग बेलेग फालिथायाइ थायो नङा होमबा जेरै जों गामियाव बेफोरबायदि जेरै नखर फ्रोमबो जङो सोरबा थाइजौ सोरबा आनारस सोरबा खान्थाल सोरबा थालिर बाय थाइबें बायदियारि बोोर बोथोरनि गिबि फिथाइखौ जोङो लांनानै जङो गामिनि दाबसे जायायाव ज ज जाहैलायो आरोखि जोङो मोखां नायलाय बे माने जोंनि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे मोनसे जोंनि हाबाफारि आरो बेखौ जों गोदोनि बेफ्रायनो फालिबोबाय थानो मोनदों दासिमबो आबै आबौमोननिफ्रायनो दासिमबो दा आरो जोंनि दिनावबो जोंबो दासिमबो फालिबाय थानायखौ मोननो हागासिनो आरो जोंङो माने जोंनाव मोनसे फोथायनाय लाखिनानै जों बेखौ फालियो आरो
औ
दा नोंसिनिथिं माबायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां फोरमायनो हागोन जों थिंबो बिदिनो होनजायो होनब्लाबो एसे आलादा होननाया
औ औ औ औ गामि लायै गामि एसे एनै दिफारेन्सखौ नुयो नङा होमबा
औ हमस होनबा बिदिनो ओ बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो फालि बोनाय नेम एब एबा फोरबो मोनसे बे जेब्ला जों आमसवायाव जों गामियाव साफ्रोमबो आइजोफोरा एबा हौवाफोरा बा गथ गथाय बिदा फंमबाय आह ज जनानानै जों नखराव जि नखराव जि नखरसेयाव जि फिथाइ सामथायाइ दं बेखौ जोङो बिदि एसे एसे लाबोनानै मोन फ्रोमबो नखरा एसे एसे लाबोयो आरो ना
औ
एसे लाबो लाबो जोङो जे गामिनि बबेबा मोनसे जायगायावबा दाबसे दिदोम जायगायाव - बिदिनो जोङो-
औ
गामि लोगो नांनानै जों लाबोयो लाबोनानै बिदिनो जोङो जानो एबा थियारि खालामो। बिनि उनाव जोङो गिबियाव जोङो फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों मानसिया जाग्रोननाय जाया जों गसायनो गिबियाव जों बाउग्रोनाय जायो। गसायनि मुं लानाय जायो। बिनि उनावस्रो जों गिबियाव‌ - औ मानसि सुबुं - मानसिफोरा जानाय जायो आरोना। जों जेब्ला- बर' समाज बा जोंनि गामिफ्राव फोथायनाय दङदि गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दं आरो। दाबो बिदिनो फोथायो जों जेब्ला आमसुवा जायालासिनो फिथाइ सामथायाइ मोनो अब्ला जों आमसुवानि- आमसुवायाव खौ फालिग्रो आरो आमसुवा फोरबोखौ फालिग्रो फालियालासिनो जों फिथाइ सामथायाइखौ जाग्रोनाय जाया आरोना गिबियाव जोंमसुवमसुवा आमसुवा- आमसुवा फोरबोखौ फालिगोन बिनि उनावसो जों फिथाइ सामथायाइखौ बांसिन जानाय नु मोन- आरोना बिदिनोदि बर'आव बर'आव फोथायनाय दंदि मानो होनब्ला जों हामा होननाय मोनसे फोथायनाय दं। जायखौ जोङो जानाय जाया आरोना जेब्ला आमसुवानि मुङाव सो जायो बांसिन। बिदिनो सुवा समाव आ‌‌ खदालजों हा जावनो मोना जेब्ला जों खदालजों हा जावोन अब्ला जों सुवा जायो होनना फोथायो। जोंनि बर' समाजाव। आरो बेजों लोगोसे जेरै नोंथाङा बुंदोंमोनदि - ओ- द समाव हाग्रा न'नि हाग्रा एबा बारियाव बेराद‌ हाग्रा- जों - माबा थायोना दुलुल जाना थायोना दुलदुल माने- बिरादनो हाग्रा जानानै थायोना बेखौ जों औ बेखौ जों माने- सिखा खंखाइ जों एबा- सिखाफोरजों दानस्रांनाय जायो। बिदिनो बिनि बेनि ओंथि या जादोंदि जेब्ला जोङो हाग्राखौ दानस्रांगोन दानस्रांगोन एबा साफा खालामगोन बिनि ओंथिया जाबाय माने बेआ बिजि आमसुवायाव जों हाग्राखौ दानस्राङो बे माने थाब रजया आरोना। बेनि जोंनि फोथायनाय मोनसे। इदिनि आमसुवाखौ फालिनाय जायो आरोना
औ औ
बिदिनो जोंनि बर' समाजाव बोथोरनि फोरबोबो होननाय जायो आरोना बेखौनो।
औ औ
बेनो नोंथां
अ आतसा आतसा
औ
दा नोंथाङा एसे एनै फोरमायनो हाबावो नामा जे जोंनि बर'नि जा बर' हारिमुनि जानाय लोंनायनि सायाव नेरसोनथि थानाय एबा नेरसोन गोनां बर'फोरनि माखासे जानाय लोंनाय बर'नि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय माखासे जानाय लोंनायफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा? जेरै - नारजि ओंख्रि, अनला ओंख्रि बेफोर जाहैबाय जोंनि बर'नि ओंख्रि नङा होमबा? बर' हारिनि ओंख्रि दा बेफोरखौ बे खौ एसे एनै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। ओ बिदिनो बर'नि जानाय एबा दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबाथाय जों मिथियो अनला ओंख्रि, सबाय ओंख्रि, नारजि ओंख्रि। ओ बिदिनो आङो अनला ओंख्रिनि सायाव नोंथांनो फोरमायनो होनोसै
औ औ औ जों अनलाखौ गोबां रोखोम
गोबां रोखोमजों जानाय जायो आरोना। जों गिबियाव अनला जानो थाखाय माइरंखौ देग्रोनाय जायो। बे देग्रा मुवा होनबा दानि जुगावथ' इलेक्ट्रनिक मुगाजों बां बांसिन देनाय जायो होमब्लाबो जों गोदोनिफ्राय दासिमबोनो जाय सुबुंफोरा दाबो बायबाय थानाय नुनो मोनो जेरै- उवाल
औ औ औ
उवाल गायेन बेजों जोङो माइरंखौ देनाय जायो आरो ना माइरंखौ दुफु दुफु देग्रोनानै लानाय नाय जायो। जों बिनि उनाव जोङो मोनसे आइजेङाव ज' खालामना लानाय जायो। बिनि उनाव जों जेब्ला जेब्ला जोङो हमना ला जों अमा बेदरजों जायोबो आरोना
औ औ
जों गिबियाव एवग्रोनन्नाइ जायो बिदिनो गोबां बरनि मस्ला मस्लि गेजेरै हाथ मस्ला मस जेरै हाइजें गंगार दुन्दिया दुन्दिया बेफोरखौ जों बरनि मस्ला मस्लि होनना बुंनाय जायो आरोना गोबाङानो जों गो जों बरआ बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बे बाजाराव मोनहनाय मस्लाफोरखौ बाहायनाय जायो आरोना बिनि उनाव जों अमाबेदरखौ एवग्रोबाय मस्ला मस्लिखौ होबाय बिनि उनाव जोङो ओ बिदिनो अमा बेदरखौ दै होनानै जों दसे बिदिनो गोदौ होयो आरो ना बिनि उनाव जों बिदिनो अन जेब्ला जों अमा बेदराव दै गुदुं जायो एबा गोदौवो बेखौ जोङो मोननै रोखोमाव होनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो गिबियाव जोङो बांसिन मानसिफोर मोनो आरोना जे बे अनला दैयावनो जोङो आखाइजों होनाय जायो आरोना दाद दाद होनाय जायो आरो ना बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे आरो सोरबा सोरबा बिदिनो मोनसे आइजेंआव दैजों लगायग्रोना लानाय जायो अनखौ बिदिनायनि उनाव जों अमा बेदर एबा दै गुदुंनायाव होसननो हायो आरो ना
औ
बिनि उनावनो जों बिनि उनाव जोङो जेब्ला अनलायाएसे बे गोदौओ मोजां जायो अब्ला जों बिस माबा होननाय जायो खारै जों खारै बाहायनाय जायो खारै बाहायनाय जायो बिदिनो खारै बायनाय जायो। बेनो गोबां रोखोमै दानि जुगाव संनाय जायो आरोना दानि जुगाव जों लोगोसे जों अनलाखो आरो मोनसे रो मोननो हाबौ जेब्ला जों बर समाजा हाबा हाबा समाव बायनाय जायो हाथासुनि हाबा। औ बाहायनाय जायो जेरै बेखौ मानसि फोरा बुङो बाहायनाय जायो जेरै जों बे अला ओंख्रिखौ जोङो आ खारै बायनाया जाया आरोना गोमो गोमो गोमो गोमोरलां ख्रि होननाय जायो बेखौ जोङो हाबानि समाव बाहायनाय जायो।
मोनसे खान्थिजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो बेफोरखौ संनाय हाबाफारिखौ जों मावनाय जायो नङा होमबा। खान्थिजों लोगोसे सो सोमोन्दो लाखिफानानै मावनाय बेफोरबायदि
औ जेरै बिदिनो बर समाजाव बांसिन जोङो हाथा सुनियाव बायनाय जायो। गोमो अनदला ओंख्रिखौ जेरै दाउजों संनाय जायो। ननि दाउजों संनाय जायो आरो ना।
औ औ।
औ बिदिनो। बिदिनो नोंथाङा नोंथाङा आं दानि बुंनाय बायदि गोमो अनला ओंख्रिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन मानो हाया जानो। दा जोंना मेनलि हिसाबै जानाय हिसाबै जोंनाव अनला ओंख्रि बे बरनि हिसाबै बरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि होननानै बुंबा जोङो मेनलि अनला ओंख्रिनि अनगायैबो जोंना गोबां ओंख्रिफोर जोंना नुनो मोनो नङा होमबा जेरै नारजि अमा सबाय साम बिदिनो अनला ओंख्रि गोबां नाफाम बाथोन गोबांबो संनि ओंख्रिफोर जोङो मोनदांनो हायो दाध नोंथाङा खोन्थाजोबखाबायानो दा ओंख्रियाथ ओंख्रिखा बे एखे ओंख्रियानो दा जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि नोंसिना नोंथाङा उरजाब दानो फोरमायलांदों बेबायदिनो जोंनि गैयाबो संनाय जायो आरो द एखेआनो नङा होनोमबा ओंख्रिया ओंख्रियाथ ओंख्रिया गासिबो बेयावनो नोंथाङा ज होनदों बिदि नो एखे मामोना ओंख्रियानो एखेखा।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा नाफाम नाफामखौ मा माजों जायोबा बोरै संनाय जायो बेनि सायाव बुंनो हागोन नामा
औ औ नाफाम खालामनायनिया जाहैबाय जोङो नाफामखौ जोङो गि खालामग्रोनो थाखाय गिबि जोङो बिलो एबा दैमा दैसानिफ्राय जो नाखौ लाबोनाय जायो नाखौ लाबोखांनानै जोङो गोबाव समनि थाखाय फोराननानै दोनो जेब्ला फोरानखांनानै जेब्ला रानगोन अब्ला राननानै जोङो बेखौ देग्लिनाय जायो बेखौ देग्लिनानै जोङो जोङो माखासे नांगौ बादि जेरै बयाम एबा औवा हासुंफ्राव बायदियाव गोबाव समनि थाखाय खोबनानै दोननाय जायो खोबनानै दोननानै फेसेवनाय जायो बे फेसेवनायखौ जोङो उनावहाय जायो आरोखि फेसेवनानै जोङो बे ना फामखौ बानायनाय जायो आरो दा बेनो
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे बिदिब्ला ना
औ जागोनदे